औ खोनादों ना
औ खोनादों
ए दा जों होमब्ला बर' हाबानि औ
मोजां खोनानो मोननाय जायाखै
औ दा जों बिब्ला बराव हाबानि सोमोन्दै एसे सावरायनि
औ सावरायजागोन दे बिदिब्ला ।
दा आङो एसे ओ जोंनि ओसोला बे बर'। हाबानि सोमोन्दै फोरमायना होनो सो सानदों नोंथांनि सेराव ।
औ दे सुन
दा जोङो हाबा होनोबथ' गासैबो सुबुङानो जायो जिउआव जुलिया माने खेबसे बे मिथिलानि नेमखा जुलि जानांगौआ । बैसोजों लोगोसे जोङो बि जानाय जायो आरो औ दा आं
औ
नो उम जे जोंनि हादोराव माने जुलि जानायनिबो समसिमना थायो मानो होनो ब्लाथाय उन्दै बैसो सोआवनो जायोब्लाथाय गोबां बेरामफोरजोंबो नाख्रेबजानो गोनां जायो बा ओ। गोबां समनि जेंनाफोरखौ मोगा मोगि जानो गोनां जायो नालाय बेखायनो जों जेब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जायो अब्ला बेखौ सामलायनो हाग जायो बेनि थाखायनो जोङो एसे बैसो रानानै जेब्ला जों माने जोंहा हमखानाय बैसोनि माबा दङ' बेसिम थांनानै जों जुलि जानाय जायो। दा जुलिनि ओ खान्थिफोरखौ इसे आङो सोंनो सानदों नोंथांनियाव इसे फोरमायनानै होनो हागोन ना जोंनि बर'फोरा माबायदि हाय बेनि जुलि खालामो?
औ जोंनि बर'नि दोरोङारि जुलि होननानै बुङोब्ला जोङो ओ फिसाजो बिलाइनाय जुलि थायो आरो लोगोसे बिहामजो लाबोनायबो जुलि थायो। थिग बेबायदिनो फिसाजोनि न'खराव गुबुन नेम आरो बिहामजो लाबोनायनि न'खराव गुबुन नेम बेफोरखौ फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो फिसाजो बिलाइनो गोनांब्ला बेबायदिनो रायजो राजाखौ लिंनानै ओ
नंगौ।
हाबा हरनाय जायो।
औ नंगौ नंगौ।
थिग बेबायदिनो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैयो फिसाजो बिलाइनाय ओ हाबानि नेमखान्थिफोरा माबायदि नोंथाङा एसे फोरमायना हो।
नंगौ ओ जोंहा फिसाजो बिलाइनाय हाबा होननानै बुंब्लाथाय गिबियावनो जोङो गासै आलास सि दोमसि खौथ' जोङो ओ खौरां हरग्रोखायो दे जों हा बा गामि फाय बायदिसिन ना नेमखान्थिखौ फालि जों राजि जायो बा गामियावबो जोङो समाजाव फोरमायनो गोनां जायो आरोना जों। गावनि फिसाजोखौ बिलायनो नागिर गिरदों होनना थ' बेवहाय जों मा गोदान ओमफ्राय अ। समाजनि सुबुंफोर खौबो लेंंहरनानै रायज्लायनाय जायो। जि नंगौना नङा बागैसा बर' हौवा दानना
औ।
हिन्जाव गोदाननि माबायदि नेमखान्थि दङ हाबानि बेफोरखौ जोङो लिरनानै होवा गोदाननो हरनाय जायो आरो। जाहाथे बि थां ओ हिनजाव नेमखान्थिखौ फालि ओ खालामफैयो बेफोर लिस्टखौ हरनाय जायो आरो जों थिग बिदिनो जेरैहाय ओ जाव गोदाननो हाबानि आ आगोलावनो ओ हौवा गोदाननि बिनानाव जानाय आसान गानहोनो फैनाय बा खर' हनो फैनाय बेफोर नियम आरो बिबान लाबोनाय ओ आरो हिनजाव गोदाननि न'खरनि सुबुंफोरखौ मान होनो थाखाय माननि बायदिसिना गाननाय जोमनाय अन्थोबफोर बिदि लाबोनाय। बेफोरखौ बेफोरनि गेजेरजों खालामनो। ने जोङो। उम दायनायखौ ओ खालामजायो बेनि उनावहाय यिओ नेमखान्थिखौ फालिखांनायनि उनावहाय जुलि दाननाय खान्थिखौ एसे फोरमायनानै होलाय।
औ बिहामजो लाब लाबोनायनि बेलायाव जुलिनि नेमखान्थिफोरानो जादों बे सानावनो थांनानै ओ जेरैबायदि। साब्रै लानानै थांनानै खैनाखौ लानानै फैबाय हराव बरनि न'आवहाय आरो लानानै फैखांनायनि उनाव बेयाव ओ खैनानि बिमाय बा बिदा जानाय बा बिबथै जानाय बे सोमोन्दो जानाय मानसिया फैनानै खैना गोदान ओ बर गोदानखौ आखाइ हमलाय होनायजों लोगोसे ओ उनाव हाथासुनि हाबा होनाय जायो गा मिनि बयबो समाजारि बिथांमोना लोब लोब ओंखारबोनानै थासुनि हाबाखौ होनाय जायो। फैना आरो बर गोदानखौ औ
दा बे हाथासु आसुनि हाबा होननानै बुङोब्लाथाय जोङो जा हिन्जाव गोदानखौ
आरो औ औ
बेखौ जोङो थांगोन खुरनाय होननानै बुङो आरो ना
औ थिग बेफोरबायदिनो हाथा ओंखाम खुरनायाव मा
जे जोङो हाबा बेखिनियावबो जोंहा गोबां दङ जेरै ओ हिनजाव गोदाननि बिजावजालि जायख होनना बुङो औ बेबायदि सासे खैना जर नांगौ आरो ना खैना जों माने हिन्जाव गोदानजों आरो बिथिं जाय हौवा गोदान थाफाग्राथ' सासे थाखायो नालाय बिसोरो ओ बिसोरनो गिबि खेब ओंखाम खुरनानै हौवा गोदान आरो हौवा गोदाननि गिबि खेब हिन्जाव गोदाना ओ आखाय सुनानै खुलुम
औ
खुरनानै होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय ओ बे जोंहा हिनजाव गोदानखौ बायदिसिना बिबारनि माला बायदिसिना माला
औ
बियो ओ गिबि ओंखाम थांजेननाय सान बा हर नालाय बिथांमोननि गि
सान नालाय बेखायनो जों बेबायदि नोंथाङा आरो बाव ओ बे जोंनि बवारि हानि सोमोन्दै आरोबाव मा मा मोनथियो? आं बुंनो थालांनायफोरखौ एसे फोरमायना
औ बे ओ खैना लाबोनानै हराव हाथासुनि होनाय हाबायावनो जोंना अनला ओंख्रिजों संनानै खैना गोदाना हौवा गोदाननि न'नि इसिङाव ओंखाम ओंख्रि संनानै रायजो फोरनो बा हौवा गोदाननो जाहोनाय नेमखान्थिफोरखौ फालिनाय जायो। औ
औ नंगौ नंगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेहाय हिनजाव गोदानखौ बे इसिङाव गिबि ओंखाम संजेननाय सानो गामिनि बिजावजालि जानाय बा जानाय बिथांमोनाहाय बा ओ बिबै सोमोन्दो जानाय देहा सोलेर गोरा थानाय बिथांमोनाहाय ओ हिनजाव‌ गोदानखौ न'आवहाय ओ थोरसि, खान्था, साराइ बायदिसिना एसे ओरैनो एदावलायनानैहाय फोथा फोन्नाय मा नाय बिदिबो नुनो मोनो आरो। जोङो नोंथां। आं बेनि सोमोन्दै बुंलांनो सानो‌
औ बेफोरो औ बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि मोनसे आदब ओ थिग बेफोरबायदिनो इयुनावबो सोलिलांबाय थागोन। जोंनि ब र'नि हाबाया। ओ बेफोरबायदियावनो जोंनि हाबाखौ नुनानै जोंनि हादरनि जा गुबुन हादरनि जा सुबुंफोरा जो बोर बाखनायनो हमदोंसै। आरो इयुनावबो बिदिनो बाख नाय जाबाय थाथों।
नंगौ-नंगौ औ जोंनि आरो गोबां जोङो मानदांनाय जोंखौ